हेल' औ औ औ खोनादों।
नोंथाङा मा खालाम खालामदों दा?
आङो दायो ओरैनो दंथ'यो।
अ फ्रि ना?
औ औ फ्रियानो।
बिबा जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो नामा?
औ औ सावरायजागोन दे।
आयदाखौ आं माने ओ अमाखौ अमानि सायाव सावरायनो होनना सानदोंमोन नोंथां।
औ
सावराय जागोन ना?
औ
बिदिब्ला आं एसे फोरमायनानै
औ
ओरैनोथ' अमा अमाखौ माने ओ अमा होनना बुङोब्ला जों बर'फोरनि बाथ्रायानि सिगाङाव फैग्रोयो। माने बांसिनै अमा औ अमा ओ अमाया बर'फोरनि सिनायथि बेबायदिनो माने बिदिब्ला बर'नि बाथ्राखौ माने गासैनियावबो फै फैग्रोयो आरो बर'फोरा जायो होननानै। अमानि बाथ्रा बुङोब्ला औ। जे बर'फोरा जिहेथु माने ओ नानै बा जौखाय संनानै जिउ माने गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो गामिनि सुबुंफोरा बांसिनैनो औ बेखौ माने बेजों संनाय ओ औ अफ्रिफोरखौ ओरैनो गारगार स्लाय स्लाय अमाखौ मोनो गासैबो लाखायो आरो। खोनादों नोंथां?
औ औ खोनादों।
औ माने बे अफ्रिखौ होनो थाखाय माने न'खराव मासे माने अमाखौ लानायखौ नुनो मोनो जिहेथु माने मेनलि जौ संनानैनो जिउ खङोब्ला बो बे अफ्रिखौ गारगारनाय जिहेथु अमया जा जायो अफ्रि खौ औ बेनिखायनो अमा फिसिनाय जों बर' समाजा बर' गामि नो गामिफोराव नुनो मोनो आरो। बर' आयजोफोरा माने ओ गासैनिबो न'खराव मासे बा मानै बेखिनिया थाखायो आरो अमाया। मोनसे माने ओ बेनिख्रुइ बांसिन थायो खिन्थु मासेबो मानै थाखायो। बे अमाखौ जोङो माने गोबां रोखोमनिबो मोनानो आयुं फोर जेरैबायदि अमा थावख्रि, बा हाग्रानि अमा बेबायदिनो बिलाथि अमा बेबायदि गोबां अमा दं आरो जोंनि लकेल अमा बेफोरबो औ औ बखौ माने औ माने बेफोर ओ गुबुन गुबुन जायोनो माने आं गुबुनाव बेखौ मोनजाख आरो जों जा लकेल फियो औ अमा थावख्रिखौ माने गोथावसिन होनना बुङो आरो। अमा थावखिरिया ओरैनो बांद्राय गिदिरबो जायानो माने ओ गिदिरसिन जायोब्लाबो ओ फा-फाइभ किल' बेसेमान जायो नामा बुङो आरो बेनिबो बांसिन जाया होनना बुङो एसे फिसा जायो होनना बुङो। औ औ बेखौथ' माने नुवाखैबो आरो मोनसे बेनिफ्राय आरो औ हाग्रानि अमाखौबो माने गोदोनि समाव हाग्रा दङ बयबो खालामनो थांसोयोमोन आरो बो रा बेखौ माने औ हाग्रानि बे अमाखौ माने थारमाने खेबसेयैनो माने थोखायो आरो। ओमफ्राय मोन थाम थांब्लाबो बेखौ मासे मोनजाखायो आरो औ अमाखौ जोङो सा जों फोरमा बर'फोरानो बांसिनानो जाखायो किसुमान ल'सो जाया औ बेजों लोगोसे बर'फोरनि अनगायैबो आथिखालाव गुबुन हारिफोराबो गोबां जासै आरो फिसिनायखौ नुनो मोनो। आरो औ बेनि बेबायदिनो माने बर' आरो अमा बेदरफोरखौ माजों सङोब्ला गोथाव जायो बेखौ मोनथियो। जेरैबायदि अमाजों साबाय अमा गोरान फोरानो मोजां ने? बेफोरबायदिनो आरो अमा नारजि नारजि दोलो बे खौ नुनो मोनो बेथ' माने गोबां गोथाव मोनो आरो बे ओंख्रिखौ औ जाथारो आरो। बेबायदिनो गोबां अमाखौ फोराननानै दोननानैबो गोबाव सम सम जानाय नुनो मोनो आरो। आरो किसुमान अमानि आसारबो बानायना जानायखौ नुनो मोनो। आरो अमाखौ सावनानै जायोब्ला आरो बांसिन गोथावसिन मोनो आरो। माने बेबायदिनो सावनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो अमाखौ जोङो न'आव फिसिनानै नुनो मोनो। न' नायनानै औ दंफांखौ बेनिफ्राय माने खेबसेयैनो गोबां हायो गोबां मुलामफा जानाय मोनो आरो औ आरो फिसा होनानै बा फिसा फाननो हायोब्ला बांसिन मुलाम्फा जागौ आरो बेबायदिनो औ
अमा माने मानसिफोरा गोबां रोखोमनि ओ माने मोजाङै नायनानै दानाफोरखौ होनायखौ नुनो मोनो आरो। औ जेबो बेराम आजार जानो हाया बेबायदिनो आरो जुदि फोरखौ फार्म फार्मफोराव माबा गासैबो अमाफोरा माने थैयोब्ला लस जायो आरो गोबां खिनिया बेनिखायनो सांग्रां जानाया माने मोजां जायो आरो माने माबायसा बेमार आजारनिफ्राय अमाखौ बासायनो हायो बेफोरनिबो ट्रेनिं बा मोजां सांग्रांथि गियान लानायखौ नुनो मोनो आरो खायसेया बेफोरखौनो थैदो माने अमाफोर थैयोब्ला माने गोबां लस जानायावनो बिसोर माने ओ बे अमा बेफोरखौ माने गारफायो आरो माने लस जायोब्ला। एसे मोजाङै आइदिया लानानै बानायोब्ला बि माने लस जाया आरो। औ बेबायदिनो औ। गोबां अमाखौ जोङो गुबुन गुबुन बर'फोरनि खामानिफोराव बा फोरबो हाबा बेफोराव माने ओ बाहायथारनायखौ नुनो मोनो। बर'नि हाबाफोरावथ' अमा गैयाबा जाखाया माने। ना थायोब्लाबो बर'नि हाबायाव अमाया मेन। आरो मा जायो औ औ आरो हाबानि सुबुंफोरखौबो माने माबा जागोन जायनि न'खराव ओ फिसाला बा फिसाजो दोङोब्ला हाबा बिनो सोलोंनाया माने अमाखौ माने फिनायखौ नुनो मोनो आरो। मानै बा माथाम हाबानि मुंफोराव नुनो मोनो आरो सारादुफोरावबो अमा बेखौ नुनो मोनो आरो अमा गैयाब्ला माने बिफोर ओ खामानिफोरा माने ओ जायो जानाया अब्लाबो माने कमप्लिट जायिबादि जायो आरो औ बिसिनि थाखायनो बेखौ बानायनाय बे ओ नोंथाङा बे अमानि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोनना?
औ औ। होमब्ला ओ अमानि सायाव बाथ्रा बुङोब्ला जोंहा अमायाथ' जोंनि ओ बर' समाजाव बा बर'फोरनि मोनसे जाग्रा मा होनो बेखौ बेदर आरो बयनिबो फेब्रेट होननानै बुंजायो आरो बियो।
उम उम।
दा जोंहाथ' अमाखौ बर' न'खर न'खर गासैनिबो नख रफ्राव मासेबाबो फिनायखौ नुनो मोनो आरो।
उम उम।
बा जोंहा हाबा हुखा होनबा आथिमंगल जिखुनु जाया माबा मोनसे ओ फोरबो फोरबोनि अन गायै आरो जेनेबा बिदिनो ओ हाबा खास बायदिसिना जाबाथाय अमा न ङाब्लानो जाया होननानै बुंजायो आरो।
औ।
जिहेथु जोंङो ओ बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो अमाखौ ओं बिदिनो बायदि रोखोमै जाबोदों आरो फिसिबोदों जोंहा गोदोनि समावथ' माने अमाखौ बिदि फुजाफोर होनायावबो माने बोर लि होयोमोन बा जायोमोन बिदि होननानै खोनानो मोनो आरो।
औ नोंगौ।
आरो हमनानै ला आथिमंगल ओमफ्राय हाबा बादिफ्रावबो बे जेनेबा बारलाम्फा बायदिफ्रा अमा फेन्दा बानानै मोसा सालायनाय बायदिसिना माने गोबां बाथ्राफोरखौ जोंङो खोनानो मोनबोदों आरो। दा थिग बेफोरबायदिनो जोंनि बर' समाजावहाय अमाखौ ओं माने जानायजों लोगोसे गोदोथ' जानो थाखायल'सो फियोमोन। जेनेबा ओ हाबा हुखायानो जा थिनिबा माबा मोनसे बेफोरबायदिनि थाखायल'सो फियोमोन। माने बाय फाननाय बा बायनाय बेफोरबायदिनि थाखाय फिसिनाय जायामोन आरो। दा आथिखालावथ' जोंहा गोबां सोलायबाय। दा जेरै अमा फाननानैनो जोंङो माने न'खर खुंनो बा न'खरनि ओ न'खर सुंनो थाखाय माने राहा लामा बिदि लानो हानायबो जाबाय आरो।
ओ, बिनि अनगायैबो जोंहा अमाफ्रा गोबां रोखोमनिबो दङ' जेरै अमा थावख्रि ओमफाय जोंनि बे दिसि अमा बा हाग्रा ग्रानि अमा बेफोरबायदि दं आरो। आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबु बुन हादरनि अमाफोर दङ'। जायखौ जोंङो माने मुंफोरखौ मिन्थिजोबा आरो। बे एस एफोर अमाफोरनिखौ। दा जों जेखौ नुदों बेखिनिखौल'सो मोजांङै मिन्थियो। नो। हाग्रानि अमाफोरखौबो जोंनि बर' सुबुंफ्रा गोदोनि समावथ' गोबां मैहुर खालामनो थांङोमोन। दा बै मैहुर खालामनाय समाव जेनेबा अमाखौ माबायदि गावब्ला अमाया अमाखौ मोनगोन बेफोरनि ओ आदब खायदाखौबो माने बर'फ्रा गोबां रोंगौलाय आरो। दा उम्म बर' समाज नि सुबुंफ्रा ओ बै अमा गावनाय समावहाय अमाखौ सिगांनि आइ थिं बा सिगांनि नैबे गोदोना खाथि याव गावनांगौ होननानै मिन्थियो आरो। नङाब्ला माने बै ज खम जानाय अमाया जुदि बोरैबा उननि आइथिं बा अबेबा मोदोमफ्राव नांबाथाय माने बियोस हो-होसोसिनोसो जाहैदों रागा जोंनानै। बिनि थाखायनो बि बेखौ सिगांनि आइथिंजों गावबाथाय बे माने डायरेक्ट गुग्रुबना थाखायोनो आरो। खारनो हाया। बिनि थाखायनो बेखौ बिदिसो गावखायोमोन आरो। ओ बेखौ मोजाङैनो मि थियो आरो बर' सुबुंफ्रा। दा बेफोरनि अनगायैबो जोंहा ओ आथिखालाव अमाखौ गोबां ओ न'खर फ्रावनो ओ मानै, माथाम, माब्रै गाहाम बा गाहाम बिदि फिसिनायखौ नुनो मोनो। बेजों लोगोसे से जोंहा आथिखालाव फार्मफोर बानायनायखौबो नुनो मोनसै आरो गामि गामि। बा ओ बिदिनो जोंहा अमा अमानि थाखायनो माने मुंदांखा जानाय गोबां ओ सुबुंफोरबो दंसै जेरै ओ नोंथाङाबो खोनादों जानो हागौ जोङो जेरै पिग मेन बर'नि सासे पिगमेन ओ म-मन-मनज बसुमतारी होननाय बिथांखौ खौहाय बिथाङा माने अमानि थाखायनो गोबां मुं माने मुंदांखा आरो।
दा बेफोरबायदिनो जोंहा अमा फाननानै गोबां रां फोर खामायनो हायो लोगोसे न'खरफोर सुंनो हायो। हमनानै ला, ओ अमा फिसानिफ्राय लानानै दा अमा फिसानि बिजनेसाबो जोंनि जायगा देव गोबां सोलियो आथिखालाव ओ गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय बे जोंनि अमा बेखौ लांनो फैयो आरो। दा ओ जेरै आङो बिदिनो न'आवहाय नुबाय थायो हिसाबै मिथियो आरो एसे। ओ जोंनि बे जायगायाव अमाखौ नागालेण्ड ओरैजाय गलाघाट ओ शिलं अरुनाचल बेफोरबायदि जायगानिफ्राय बायनो फैयो आरो अमा फिसाखौ। बेखौ माने जोंनि जायगानिफ्राय साप्लाय हरनाय जायो आरो। बेखौ आङो माने ओ जिहेतु न'आवनो नुबाय थायो नालाय दा आं बे खौ एसे मिथियो आरो दा बेजों लोगोसे अमा गिदिरफोराबो जोंहा शिलंफोरनिफ्राय जोंनि लांनो फैयो आरो। गामि गामि गिदिंनानै आथिखालाव ओमफ्राय गोबां दाम होनानै लाङो बिथांमोननो ओमफ्राय आरो गामि गामिनो बिदि अमा गिदिरफोरखौबो दाननानै फाननाय मानाय बिदि खामानियावहा जोंहा माने बेफोरबो मोनसे मोनसे बिजनेस आरो। दा जोंहा फार्मनि अमाफोरखौ बुङोब्ला बेखौथ' जोंहा दाना होनानैसो फिसिनाय जायो। बेखौ गोरान दाना होनानै बांसिन फिसियो आरो आथिखालावहाय। दा बैफोरखौ नायोब्ला माने अमाया जाजाथावा बायदि नुयो आरो माने जि थु मुलि बिजिजोंनो माने देरनाय आरो बैफोर अमाया जिहेतु दाना जों जोंनि गोदोनियाथ' जोंहा अफ्रि न'नि गुन्दै ओंखाम खालाय बेफोरबायदि होनानैसो फेदेर फोलावोमोन ना। दानियाथ' माने बै ओ हाथाइनिफ्राय बायनानै मोननाय माखासे मा होनो बेखौ बिस गोनां माखासे मुवाफोर जों बा दानाफोरजों होनानैसो देरहोनायखौ नुनो मोनो। थाब थाब देरो नाथाय जों सुबुङा जायोब्ला बे जोंनि देहानि थाखाय नस्थ' बा देहाया नस्थ' जागोन होननानै जोङो सानजाथावो आरो। गोबां गिथावना जाबाय आरो आथिखालाव अमा जानायाबो। जाजायो ओ लकेलफोरखौ जाजायो न'आवनो फिसिनायफोरखौ। नाथाय बै फार्माव फिसिनायफोरखौ माने जाजाथावा बायदि जोङो नुयो आरो। गोबां मेजेमल' जायो माने बेयाव माने गोबां बिजानु थानाय बायदि जों नुनो मोनो आरो दा बिदिनो